खुलुमबाय नोंथाङा मोजाङैनो दं न? औ खोनादों। औ हेलौ
औ।
औ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथाङा?
औ ओंखाम जाखांबाय।
मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा?
ओ आंनि ओंख्रिया दालि आलु भाजा नोंनियालाय?
ओ आंनिया माबाजों मा होनोयो ओ लेस्राजों आलु एवनायमोन। आमफ्राय दालि दंमोन।
अ आदसा।
औ ओ जों रायज्लायनो सावरायनो लानाय आयदाया जाहैबाय एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै।
औ जागोन नोंथां।
नोंथाङाथ' मिथिखायोआनो एम्फौ माने गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि समाजाव आजै आजौमोना इन्दि एम्फौ इन्दि बिलाइजों एम्फौ फिसिनानै बेजों खुन्दुं दिुहुनो खुन्दुंखौ माखासे गाननाय जोमनायफोर बानायो।
औ नोंथां।
औ नोंथांमोननि खैजा नोंथांमोननिथिंजाय जायगायाव माबोरैहाय एम्फौखौ फिसियो एसे बुंना फोरनानै होनो हाग्रोगोन नामा नों?
औ औ जागोन नोंथां। ओ आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय जों जायगायावबो एम्फौ फिसिनाया सोलिबोदों आरो। नाथाय आथिखालाव खमायनायखौ नुदों आरो अब अब्लाबो आङो जोंनि जायगायाव एम्फौ फिसिनाय बागै बुंनो सानदों। ओ जोंनि गामिनि आं उन्दै समाव जेब्ला दङमोन जेब्ला जोंनि गामियाव अब्ला ओ गोबां न'खरावनो एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनो मोनोन आरो। दा बिथांमोनहा एम्फौ फिसिनो थाखाय इन्दि बिलाइखौ गुबुन जायगानिफ्राय बुथुमनानै लाबोयोमोन। आरो न'खरावबो मा खासे इन्दि बिफां गायनानै दोननाय नुयोमोन आरो। दा बेबायदिनो बिथांमोना एम्फौ फिसिनायखौ जागायजेननाय लायोमोन आरो। आरो बेनि गेजेरजों जोंनो उनाव इन्दि इन्दि एम्फौखौ जेब्ला फिसिनायनि उनाव गिदिर जायोब्ला बेखौ माखासे न'खरनि दैदेननायावबो बिसोर खामानियाव बाहायोमोन आरो बिनि उनाव एम्फौ फिथोबफोरखौ गुबुन जायगायाव फानहरनायखौ नुयोमोन आरो। दा आं बेखिनिखौनो मिथि थि आरो। दा नोंथाङा नों नोंथांनि जायगानिखौ बुंदो।
औ जोंनि जायगा जोंनि जायगा ओ जोंनि जायगाखौ नायनो थांब्लाबो बे एखेखौनो नुनो मोनो। नाथाय जोंनि जायगायाव मा जायो आथिखालाव जोंनि बांसिन नुनोनो मोनला ओ न'आव खायसे खाय न'आव फिसियो एम्फौखौ नाथाय एसेबां बुरजायै फिसिया ओरैनो थोब्ले माब्ले एसे ओमफाय बै एम्फौखौ ओ फिसिनो थाखाय इन्दि बिलाइनि गोनांथि जायो इन्दि बिलाइखौ ओ बबेबा दैमा सेराव बबेबा बांगालफोरनि न'निफ्राय बे फोरबायदि बुथुमनाय जायो दा बेफोर खौ थांनायावबो बैफोराव ओइ बिसोरनो जायनि हायाव दङ बिसोरनो माबा मोनसे होबोनांगौ जायो। दा बेफोरबायदि जाहोननि थाखायबो आरो फारसेथिं हाफोरा जोबोर खम बिबांनि जोंनिखिजा बर'फोरनिया । बेयाव आरो गाय ना लानो थाखाय बा फोना लानो थाखाय ओ इन्दि बिलाइखौ फो बिफांखौ फोना लानो थाखाय जोबोर खम जाहैयो । ओ हाफोरा थोजा से नङा बिनि थाखायनो माने जानो हागौ इयो लासै लासै खमाय बोदों आरो फारसेथिं ओ इन्दि माबाया एम्फौआथ' जोबोर जासुला माने थोआ जिमान जाबाबो थोआ बेखायनो माने बेसेबां नागिरनो बे नागिरबाबो माने होबाबो होख'नो हाया बेनि थाखायबो एस से खम जानो हागौ माने खमायबोनो हागौ जाहाथे बिलाइफोर खौबो नागिरनानै मोनलायलाङा । बेबो जा मोनसे जाहोन जानो हाग आरो फारसेथिं इन्दि बिलाइखौ ओ होनानै माबानिफाय एम्फौनिफाय मोन नाय फिथोब फिथोबजों खुन्दुं दुहुननानै ओ गाननाय जि प्रसेस बेयो जोबोर गोबाव लायो ।
औ औ नोंगौ
ओ जोबोर गोबाव लायो स' बेनि थाखायबो जानो हागौ ओ सुबुंफ्रा जोंना समनि आंखाल जाबोदों जानो हागौ बे बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ ।
औ नोंगौ
आरो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोंनि समाजाव ओ बै इन्दि इन्दि फिथोबनिफ्राय दिहुननाय जे खुन्दुं बेयो जोबोर ओ बेसेन गोस बेसेन गोसा माने जोबोर बेसे सेन गोनां बेयो माने ओ सादारन जोंबायदि सुबुंनि थाखाय बा ओ जायफोरा ओ खामला मावना हाजिरा मावनानै जायो बेफोरबायदिया बायनानै बा गाननो हागोन बेयो जाहैया मानोना बेयो जोबोर ओ बेसेन गोनां । बेयो । बेनि थाखायबो मोनसे जाहोन जानो हागौ बेयो खमायबोनायनि आरो ओ आं नुनो मोनदों बै इन्दि बिलाइनि जायगायाव खायसे खायसे जायगायाव खारं खारं बिलाइखौ बाहायनाय नुनो मोनो ।
औ औ नोंथां बेखौ जोंनि जायगायावबो बाहायो आरो
औ बेखायनो आरो सोरबा सोरबा गाम्बारि बिफांनि बिलाइखौबो बाहायनाय नुनो मोनो ।
औ औ नंगौ दा बाथ्राया जाहैबाय ओ इन्दि इन्दि एम्फौ दिहुनो थाखाय ओ इन्दि बिफांनि बिलाइखौ साबसिन होननानै बुंनाय जायो । ओ मानोना इन्दि एम्फौआ बे गुबैयै इन्दि एम्फौआ बे इन्दि बिलाइ खौनो जायो आरो बिनिफ्राय दिहुननाय खुन्दुं आरो गुबुन बिलाइ जानानै दिहुननाय खुन्दुं बे मोननैनि गेजेराव फारागखौ आलदा आलदा नुयो नुनो मोनो होननानै खोनानो मोन्दों आरो सुबुंफोरनिफ्राय दा मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदोंदे ओ जोङो उन्दैनिफ्राय लाबोनानै दासिमहालाै ओ जाय नखराव इन इन्दि एम्फौखौ फिसिदों बैफोर न'खरफोरावसो जों आथिखालाव ओ इन्दि खुन्दुंनि जिखौ जों नुनो मोनला। मानोना ओ बै इन्दि खुन्दुंनि दामा बारायनायनि जाहोनाव बेखौ गावनि नखरखौ सुंथानो थाखाय गुबुन जायगायाव फानहरो बिनि थाखायनो न'खराव जों बेफोर खुन्दुं दिहुननानै जि दानायखौ नुनो मोनला मानोना ओ बे खुन्दुंखौ इन्दि एम्फौनिफ्राय खुन्दुं दिहुनाया जोबोद गोब्राब खामानि बेखायनो बेखौ गुबुन जायगा गायाव गिदिर गिदिर दारिमिफोराव बेखौ दैथायहरो बेनि उनावसो बे जायगायाव खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो जायनि जाहोनाव आथिखा खालाव बैफोर खुन्दुंनिफ्राय दिहुनन्नाय जिया गोबां बेसेन बांनायखौ नुनो मोनो। बाय आरो बेफोर जिफोरखौ रां रुफा गोनां गिदिर गोलाव सुबुंफोरखौ लानायखौ नुनो मोनसै जों।
औ जो ओ जोंनि उन्दै औ जोंनि उन्दै थाखोनि जों बायदि उन्दै थाखोनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि जिखौ माने बाहायनायनि जि ओ रां बेफोर बादि जोंनाव थोजासे जाहैया जायनि थाखाय बेखौ जों ओ एफर्ड खालामनो हाया बा बाहायनो हाया। बेनि थाखायबो ओ खायसे खायसे दारिमिनफोराव गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव थिनहरनाय जायो मानोना बे बेफोरखौ फाननानै न'खरखौ सुंथाइनायनि रांखौ माने आरजिनो हायो। बेबो मोनसे जाहोन जे ओ गाव आ गाव गाना लाबानो गुबुननो फानहरनानै न'खरखौ सुंथानाय बेबो मोनसे जाहोन बाहायैनि जायगायाव बाहायैनि। आरो फारसेथिं फारसेथिं नायनो थाङोब्ला, बेफोरबायदि ओ गोदो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि ओ- ओ माबानिफ्राय एम्फौनिफ्राय फिथोब, फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननाय खुन्दुंनिफ्राय जि दानानै गाननायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा ओ थांनानै थादोंमोन। दा बेफोरबायदि आथिखालाव बेफोरबायदि खम जाबैनायनि गेजेरजों, जोंनि गाननाय जोमनायनि बिथिङाव बा जोंनि ओ हारिमुआव एसे गोहोम गाज्रि गोहोमा गोलैदों होननानै नुहुरनो हायो आरो जोङो। नायनो थाङोबा मानोना मानोना, ओ गोदो जोंनि गोदो जोंनिया बेफोरबायदि इन्दिनिफ्राय दिहुन्नायानो होन, खुननिफ्राय दिहुनायानो होन, बेफोरबायदि खुन्दुंखौ गान्नायनि गेजेरजों ओ जोंनि सोलेरनि देहानि खहाबो ज जायामोन। अथेस' जोंनि गोलोम बोथोर बा गोजां बोथोराव ओ, मोजांसो जायोमोन गोलोम बोथोराव ओ जोंना गोलोमदै सोबखाङोमोन। गो गोजां बोथोराव दुं दुदै लाखियोमोन। नाथाय बेफोरनि सोलाय आथिखालाव ओ गोबां ओ पलेस्टारानो होन, मास्रासानो होन, बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खुनदों ओंखारबाय दा बे फोर खुन्दुंजों दानाय जिफोराव जोङो ओ देहानि खहा जानायखौसो नुनो मोनदों आरो ।
औ औ नोंगौ।
दा बेफोरो बेफो औ औ बुंनायस
औ दा जोंनि बे इन्दि खुन्दुंखौ बाहायनाया खमायनायनि जहोना जाबाय ओ बिनि बेसेन बांनाय जों गुबै जाहोन होननानै बुंनांगोन आरो, जायनि थाखाय ओ आथिखालाव म' गुबुन गुबुन दारिमिननि फ्राय ओंखारनाय ओ खम बेसेननि जि जोमफोर जोंनि जायगायाव बाहायनो लादों आरो नाथाय बेफोरखौ बाहायनायाव माखासे देहायारि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। नो आरो नाथाय बेफोरखौबोथ' जोङो गासैखौबो मानिजोबनो हाया मानोना ओ रांखान्थिनि सायाव बांसिनै सोनारो नालाय बेनिखायनो जेखियानो जाया मानो। खम बेसेनाव मोननाय जि जोमफोरखौ बाहायनाय
उम उम दा बैफोर गोमालांनानै जोंनियाव खम बेसेनाव बाहायनायनि ओ सुबुंनि गुबै जाहोनखोनो ओ रां रुफानि होननांगोन आरो गुबुन मोनसे जाहोन नागिरनो थांबावोबा जोङो बे जाबाय समनि मानोना सुबुङा आथिखालाव ओ खुन्दुं लुनानै जि दानानै गाननायनि सम गैला मानना गासिबो गावबा गाव ओ थांखि होसोनायाव गासिबो माने मुखुब जाहैदों ओ जायनि जाहोनाव जि दा नानै गाननाया जोंनि समाजाव जोबोर खमायबोदों दा बेफोरखौ जोङो ओ इयुन जों लैफोरा हमथानानै लाखिनो हायोबा मोजां जागोन
औ नंगौ नंगौ ओ दा
फोरो हमथानानै लाखिनायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा थांनानै थागोन आरो जुदि जों दिनै एसे गाबोन एसे बिफोरबायदि नागारलांबाय थायोबा हमथानानै लाखियोबा मोनसे समाव जोंनि बै जि दानानै गाननाय हारिमुवा एसे ओ गोबाहैनायनि माबाखौ नुहुरो आङो
औ औ नंगौ नोंथां दा बाथ्राया जाहैबाय जा आथिखालाव जि थासारिखौ नुगासिनो एम्फौ एम्फौनिफ्राय खुन्दुं दिहुुननाय दा बे गोमालां नो हमनोलानानैनो जोंनि आथिालाव मा खासे हाबाफारिफोर लानाय नु दों जायखौ जों फोथांनानै लाखि थिग होननानै सानो आरो जेरैहाय माबा मोनसे गिदिर हाबाफारिफोर जायोबा एम्फौ इन्दिनिफ्राय माबोरै खुन्दुं दिहुनो माब्रै इन्दि एम्फौ फिसिनांगौ बेफोरनि फारिखान्थिखौ जोंनि माखा माखासे हाबाफारियाव लाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय बैफोर हाबाफारिजोंल' जों फोथांनानै लाखिनो हागोन बेखौबो जों बुंनो हाया मानोना आथिखालाव समनि आंखालाव बे एम्फौ फिसिनायखौ जोंनि गोबां सुबुंनानो नागारलांनो हमबाय गाव गावनि गुबुन लामाजों जों होसोनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ औ औ आं बेखौ बोखौ बुंनो नै गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव नायनो थाङोब्ला बेफोराव आंनियावनै जि जि दानायखौ मोनसे आयदा महरै थिसन जायो
औ नंगौ नोंथां
आं बे बे खिथिखौ ओ माने ओ थाजाब जिरजानो लुगैदों आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव जाहाथे बेलेग बेलेग गुबुन आयदाया जेनेबा गेलेनायानो होन माबानायानो होन मोसानायानो होन बेफोरखौ जेरै दाजाबदों बे जि दानायफोरखौबो जों मोनसे आयदा महरै दाजाबनो हायो जायनि गेजेरजों जोंनि जोंनि गेजेरजों माने जोंनि गेजेरजों ओ माबाया मा होनोयो हारिमुवा थांनानै थागोन आरो जों बेखौ हमथानानै लाखि खिनो हागोन आरो। जाहाथे बेफोर गेजेरजों जि दानायनि गेजेरजों थांनानै थायोब्ला जोंनि माबायाबो मा होनो बे ओ आगर आखाइफोरखौ एरनाय ज माखासे नेमखान्थिफोरखौ जों मिथिनो मोनगोन।
औ औ।
औ हेल'। औ जोंना समाजाब। बाय।
औ औ नोंथां नोंथांजों जि दानायनि इन्दि खौ लुनायनिोम्दैं मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोन्थों।